औ खुलुमबाय। खबर मोजां।
मोजाङानो औ।
मोजांनो ना?
औ
आदसा दा न नोंसिनिथ' ओरैनो मा आबादाव बांसिन मानसिफोरा जेनेबा ज बांसिन एंगेज जायो।
मायाव?
औ नोंसिरनिखौ होनदां मा आबादाव बांसिन एंगेज जायो मानसिफोरा ओरैनो।
बांसिनथ' माइ आबादावनो जायो, ओमफाय- गुबुन आबादफोरखौ। खमानो नुयो माइनि उनाव आलु आरो बेसरखौ नुनो मोनो आरो।
आलुआ आरो बेसरखौ नुनो मोनोना? ओरैनो नोंसिनियाव बिदिनो माबाफ्राव बे जोंनि दा इयावथ' बांसिना जेनेबा किंसिलि बानलु सिब्रनिसाय बांसिन आबादा जादों आरो ना।
अ।
औ औ औ नोंसोरनिखि बालौ। खेबजां होनो ना? जोंनिखै ओरैनो बानलु सिब्र' होनो आरो कनफिउस। सालायोना बेलेग बेलेग नामफोरा।
जायो।
ओ बेनो जोंनिखैबो मावो मावनाया खिन्थु दा जोंनि अल गफुराव दा बुङोब्ला मावनाया खमबाबो सिक्स थावजेन बिगा बिदिसो मावो नामाथाय टटेल आरो।
अ।
दा बिनि माबाफोरखौ ओरैनो मुलाम्फाफोरा फार्स्ट फार्स्टआव जुदि नोंङो सिजेन सामाव दिहुननो हायोबा, सेभेन हानद्रेद थांङो आरो पार केजि बिनि माबायाहाय प्राइसा। बेनिफ्राय लासैनो खमायबोयो बिदिनो थ्रि थ्रि हानद्रेदसआव थाफैयो ओमफ्राय जोंनि दाखालियावथ'। अवान टुवेन्टि थार्टि बेयाव लास्ट जाफैदों माने।
अ।
बा मोजां जायो खिन्थु आबाद सेक्टरावबो जुदि माखासे एंगेज जानो हायोबा आरो।
औ औ ओ थेवबाबो माने जोंनि जायगायाव। यो आबादखो माइआ बांसिन जायो ओमफ्राय बेनिनो खायसेया जायफोरा गोबां थायो बिसोरो फानो ओमफ्राय जायफोरा खम जायो बिसोर न'आवनो जानो लाखिनाय जायो ओमफाय आबा बेसेबां फालांगि बिथिंङाव नुनो मोननाय जाया आरो।
आतसा आसा आसा। हु हुओरैनो फालां‌ फालांगि बिथिंङाव आबाद। आबादारि बिथिंङाव आरै फालांगि बिथिङाव मा?? आबादा बांसिन जेनेबा नोंसि दा ओरैनो माइनि अनगा।
माइनि अनगाथ' बेसरखौ होननो हायो बेसर आरो आलुखौ ओमफ्राय मैगं थाइगंनिफोर आबादा बिदिनो खायसे खायसे न'खरा खालामनाय जायो ओमफ्राय मैगं थाइगंआ खेबसे आबाद आबादनि थाखाय खालामनाय जाबा मैगं थाइगंआ फाननोबो जाखायो आरो। ना माने गोबां जाहैयो ना।
औ औ औ हु हु हु। थिंखै आं एसे नुबाय थादों जेनेबा बे दा नों होनदोंमोन ना बेसर। बे बेसरखौ ओरैनो जेनेबा। बेवहाय थावनि थाखाय बानायो ना ओरैनो जेनेबा फुलि जानायावनो बाहायो।
ओ मोननैयावबो बाहायनाय जायो ओमफ्राय माने गिबियावथ' बेसरनि सिजोनाव बोथोराव बेसरखौ बिदिनो फिथाइ थाइ होनानै बेगरखौ फाननायनि थाखाय माबायो आरोना ओमफ्राय डायरेक्ट बिदि थाव बानयनानै फाना मानसिफोरा।
अ अ पार पार किल' बेसेसोआव फानो ओरैनो नोंसोरनि दा बे माबाखौ बेगरखौ।
आं दा एसामाव मिथिथ'व मानोे बेसेबां जायो माबाफोरा बेसेनफोरा बिदि।
अ हु हु नु रोआ‌मोन नुनाया खिन्थु नोंसिनि अब्लाबो जोंनिखि माबा खालामो बे बांसिना बेनि बे बेगरनि थाखाय मावा माने जोंनिख जोंनिखि मावो फार्स्ट फोबाय फोनानै बिनिफ्राय जोंनिया दा मार्केटआव बांसिन सोलियो नालाय बिदिनो बिस दिनावहाय खेनसे फोनानैहाय माने बेखौ फुनानै फानो माने बिदि खालाम आरो ओमफ्राय साप्लााय थांङो बिदि बिदियाव बांसिन बांसिन माबा फालांगियाव जेनाखि बे फुलि जानायाव बांसिन बाहायो आरो जेनेबा
औ।
थालिरा आबादफोर मावा नामा नोंसिनिथिं बांसिन आरैनो थालिर थालिर।
थालिरनि आबादथ' मावनाय नुफेराखै आङो जोंनि जाय थालिरा ओरैनो गावबा गाव न'खराव थायो आरो गावबा गाव न'खरनि आन्था ओमफ्राय बेबो बिदि फिथाइ जाग्रा एसेबां थालिर थानो नागिरा माने ओइे बे हाइब्रिद खालारनि बेगर गोनां थालिर बिफां बेफोर थायो थ' बेफोर ओमफ्राय आरो ओंख्रि जाग्रा थालिर बेफोर थायो आरो।
औ हो हो आं माबायावहाय समाजारि बिथिंङाव ओरै नोंसिनि साइदआवबो एसे बिदिनो लाइमोनफोरा बहुतथा थाजार आबाद मावनानै जेनेबा गावनि जिउनि राहा लामाखौबो नागिरना लानायखौ बुहुथ नुदों माने ओमफ्राय नोंसोरनि साइदआव मा बायदि ओरैनो।
माने आङो आंनि जायगायावथ' नुनाय जाफेराखै थालिर आबादखौ माने थालिराबो नुवाखै आङो जोंनि खाथि खालायाव थालिर आबाद नुफेराखै ओरैनो गावबा गाव न'खर। हराव सानायाव बिदिनो खेबसे फिथाइ होबाथाय बिफांखौ दाननानै खारै सावनाय बेफोर जायो आरो
आदसा आतसा बांसिनाव ओरैनो इउथ्सफोरा नोंसोरनिखि मायाव जेनेबा बांसिन एंगेज जायो आबादारि बिथिङाव बिदिनो माइ माइ फालांगियाव बांसिन जायो ना बिदिनो गोरान खेथियाव बांसिन जायो।
इउथखो होनबाथ' इउथआ गोबाङानो आबादाव गैया होनजायो बिसोरनि बिमा बिफाफोरा थायो आबादाव। बि इउता कमानो। थायो आबदाव। आङो खोनाफेराखै आरोना सोरबा इउथा इदि आबादखो बै राहा लानानै फैसा खामायनायनि माबा खालामलांनाय खोनाफेराखै नैसे खमानो जोंनि सोलाव औ।
अ अ जोंनिखिथ' दा बुङोब्ला जेनेबा बांसिनानो इयुथ्सफोरानो दा जोंनिखि माने बिदिनो थिम लायै थिम बुहुद माने बिदिनो सोरबा साथाम साब्रैजों लोगो नांनानै नै दा बेखौनो जेनेबा बानलु सिुरुनि आबादखौनो माने खेबसेनो बिस बिगा थ्रिस बिगा सोरबा बार' बिगा बिदिनो फन्द्र' बिगा बिदि मावो आरो जेनेबा दा बिनि मलाम्फा बिनि मुलाम्फायाबो जाया नङा जायोबो आरो खिन्थु बांसिन इयुथा जोंनिखि माने बेखाराव बांसिन थाया माने आरो बेनो गुफुर होनना बुङोब्ला
औ माने मोजां बिदिनो। जेनेबा लाइमोननिफ्रायनो आबादखौबो माने साख्रि नागिरबाय थायालासिनो आबादखौबो राहा लामा लानानै आबादआवबो जेनबा लाइमोन समनिफ्रानो एंगेज जालांनायफोरा मोनना आबा आबाद खान्थियावबो जोबोर माबायो आरोना जोबोर माने रां रुफा खामायनायनि राहा दोङो आरो आबाद जोंबो मानोना मानोना जोंनि हादोरा आबाद नो गाहाय जायो जोंनि हादोराव ओमफ्राय बिदिनो गुबुन रायजोफोराव नुनो मोनो जे माने आबाद गाहाइ राइजोफोराव नुनो मोनो बिसोरनि गासै सुबुंफोरानो आबादारि आरो गोबां बेजोंनो बिसोरो थांनानै दं बिदिनो जोंनिफोराबो थायो आरो जों थेवबो माने जोंनि बिसोरनि रुजुनायाव जोंनि फ्रायसे खम जायो आबादाव ओमबाबो माने बिदिनो फेरो आबादनि रोखोमफोरखौ सावरायजागोन जों जेरै गोबां आबादावनो दानि जुगाव राज सायनारि हास हासारफोर बाहायनाय जायो आरो आबोथ' रासायनारि हासारा बिद दिनो एसे
गाबनो मोजां मुलाम्फा मोनसिनायनि थाखाय बाहायनाय रखम जायो नाथाय बेनि गोबां साइद इफेक्ट बो थानो हायो जेरै माबाफोरा रासायनारि मुलिफोरा जेरै खायसेफोरा माने जोबोर मानसिनि थाखाय खहा गोनां जायो बेनि थाखाय जुदिअ डाइरेक्ट जानानै जायाबाबो बेरामफोरा लासैनो जालाङो आरो आरो बेफोरखो नोजोर होनानै आरो खायसे सुबुंफोरा ओ अर्गेनिक फामारनि अर्गेनिक फार्मिंनि सायाव माने गोसो हो होनाय दङ
औ औ
अर्गेनिक राहायै माने माबा लाङो आरो आबाद मावलाङो ओमफाय अर्गेनिकनि दा पुर' वर्ड गां गोसोआवनो फैयाखै ओमफ्राय मा होनो दानि जुगाव आरो कलेजफोराव खान्थिनिबो कर्सफोर थायो आरो एग्रि कालचार आयदानि ओमफाय बेथ' बे जेनेबा बेहाय पिओइसडि माबा मि बिएस सि माबा माबि डिग्रिफोरबो लानो हायो आरो दा गोबां गोदो गोदायनि टिउट फोराव माने इन्जिनियारिं डिग्रिबो होयो आबादाव थ' बेफोरो माने जोबोर मोजां आरो थ' बिसोरो जायफोर बि इन्जिनियारिं डिग्रि लादों आबादाव बिसोरो माने आबादनि थाखाय गोबां जन्थ्र फाथिफोर दिहुननानै आबादखौ माने ओ गोरलैसिन खालामनो हानाय जायो आरो थ' बिदिनो जेरैबायदि गोदो अ हा मोसौजों हालेवनानै आबाद माव मोन।
नंगौ ट्रेक्टरजों इजि गोरलैै गोरलै प्रसेस जाफाय आरोना एकदमबारे।
औ प्रसिजारफोरखौ गोरलै खालामनो थाखाय ओमफ्राय माइ गायनायावो जेनेबा दा जोंनि ओनसोलाव मानसियानो गायो नंगौ माइखौ नाथाय गोबां जाय फोरा गोबां हा दङ बिसोरो आरो जेनेबा जायनि थाखाय आबादानो गाहाय बिसोरो ओ मेस-मेसिन बाहायो माइ गायनो थाखायबो माइ हानो थाखायबो माने आबादखौ दिखांनो थाखायबो गायनाय समावबो माने बिसोर गा
बाहायो बाहायो नोंगौ।
द बे बेफोरो टेक्नलजि जौगानायनि थाखाय जाफुंनो हादों आरो आरो समबो समबो एसे माने समफोरखौबो रैखा खालामनाय बायदि। बिदि जाखायो आरो
जायो जायो सैसा जेरै जोंनि साइडआव आं गावखौनो गोग्गानायबो मोनो आरो दा जोंनि साइडआव जेरैबायदि मोनसे ओ गोरान आबादनि जांख्रिखांनाय लाइमोनाव मोनसे दोहौ फैदोंना बे दोहौआ जुदि जोंनि जोंनि नैबे साइदआव जोंनि जायगायावहाय आरो फैबाय थानाय जि जिबा बोसोरनि गेजेरावनो माने बुहुत माखासे लाइमोनफोरखौ डेभेलप खालामनानै सोलोंथाइ लानायजों लोगोसेनो बहुत डेभेलप खालामलांगोन माने रांखान्थि बिथिङाव आरो। जों जेरैबायदि नुदों दा जेरै आ दा सासे लाइमोन आं बेबो आबादफोर मावो आं बे आबादाव जुथ जान दं आरो खिन्थु आं हारसिङैनो आंबो जिबा बिघा मावदोंमोन आरो मावनाया आं बिनि माखासे एसे माबाखौ नोंनो फोरमायरनाय जिनि जाहोनाव नोंबो नोंसिनि जायगायावहाय माखासे लाइमोनफोरनो एसे माबाखौ गायसखखौ होनो हागोन नङा होमबा।
औ दे।
दाबिवहाय जेनबा जोंनियाव माबायदि खि आं बेखौनो बुंगोन जोंनि नैबे ओ बांलाय खेबजां आ जेरैबायदि खोथा बुंदों। नैबेखौ आरो जों दा नैबे जुलाइ दाननिफ्रायनो जों बेखौ नार्सारि खालामसिगोन आरो जोंनि बेयावहाय। बिनिफ्राय नार्सारि खालामनानै बे खौ दज जि दजिबा साननि गेजेराव बियो माने बेखौ जोङो प्लान्टेसन मानेखौ खालामगोन आरो गायगोन। फ्राय गायनानै खानाय ओमफ्राय गायनानै बेखौ जेनेबा जोङो बिनि सिगां हाखौ जोङो रेडि खालामना लाग्रोनांगौ सि बिगा हायावहाय ओरैनो सेेरोजा बाजिनैजौ बिदि फुलिया बिगायसयाव गायजायो आरो बिनिफ्राय बिनि सिगां नोङो हाखौ जेनेबा हालौनानै दा नों जेरै होननाय बायदि रासायनिक हासार सोरबा होयो सोरबा होयो अर्गेनिक हासार बे गावनि सायाव दिडिपेन्ड खालामगोन आरो बे गावनि सायाव माबा खालाम निर्भ' खालामगोन। दा बेनि गेजेरावनो हा हखौ होयोबा नों रासायनारि हासार होयोा नोङो पिखौ नोङो बिफोरार बिखायाव नोङो नैजि केजिखौ होनांगोन बेनिफ्राय इउियाखौ नोङो जिबा केजि होनांगोन आरो ओमफ्राय बेनि सायाव पटास होनांगोन ओमफ्राय आरो नोङो फिथाइ नि थाखाय बिबारफोरनि थाखाय नोङो नेना होननाय बेबो रासायनिक हासार बेखौ होनांगोन आरो पाकेटसे बा पाकेटनै बिदि होनानै नोङो हाखौ खालामनानै बिनिफ्राय हालौदो हालौनानैहाय आलि बोदो आरो आलि ट्रेक्टरजों बोयो ओमफफ्राय नोङो हाग्राखौ हाग्रा खौ एसे रैखा मोननो थाखाय जों बे माल्सिं होननाय मोनसे प्लास्टिक मान माल्सिं पेपार बेखौ खोबनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ खोब होननानैहाय जोङो जेनेबा थाम फुट बा नै फुट बेनि गेजेराव जोङो प्लास्टिकखौ फलंनानै जों बे फुलिखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय गायनानैहाय ओ बेयावहाय गोबां माखासे ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बेमारफोरा फैयो बेयाव क्लाइमेटसनि सायाव जागोन आरो बे बोथोरनि सायाव याव जागोन बोथोरा जुदि नोङ अखाया बांद्राय हायोब्ला बेयाव नोङो माखासे माखासे बे बिफांनि साइस्थफोरखौ नायनानै बेवहाय नोङो केमिकेल माबा माखासे मुलिफोरखौ होनांसिगोन आरो बेवहाय नोङो बेमारा प्राइबो फैयो माबा ट्रिपिनि फैयो माइन्सनि फैयो दामपिंआ फैयो ब्लाइट फैयो बिदिनो गुबुन गुबुन माने बिफांखौ नायै नायैदों सारनांगौ बिदि मोनसे जायो आरो जेनेबा ओमफ्राय आरो जों बेखौ द'दानावहाय जोङो बिनि माखासे फिथाइखौ मोनहैनाय जायो आरो
औ
बाराबो एसेबां खस्थ' जाया माने ओमफ्राय बिनि मुलाम्फाखौ जोङो से बिगायावहाय बिदिनो खरसा फोरफोरखौ नोंनि माखासे खस्थ' गारनानै से लाख बाजि रोजा जों मोननाय जायो आरो जों पार बिघा
औ
बेफोरबायदि होमबा नोङो जि बिगा मावनाय लोगो लोगोनो नोङो ओरैजा जिबा लाखसोआ फैनाय जायो